हेल' आगै
औ खोनाबाय खोनाबाय दासो खोनादों।
उम उन्दुबाय नामा
दिबा टपिकआव डाइरेक फैखानोसै।
जायो जायो औ। ओम ओम
जोंना ससेल ओ टपिकआ ससियेल मिडियानि बागै
औ औ औ। ओम
ओ गोदोनि जुगावथ' जोंहा ससियेल मेडिया गैयामोन नालाय - दायो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै ससियेल मेडियाया जोंनि गेजेराव माने गोबां सोलायनाय फैबाय दायोथ' जोंनिआ जोंनि आखाइयाव बयनावबो माने गंसे गंसे गंसे मबाइल दंखाजोबो बयबो माने ससियेल मेडियाखौै इउस खालामो ससियेल मेडियाया जोंनि थाखाय माने गोनांथार मोनसे फार्ट जानानै फैबाय आरो सामफ्रामबो सोलिबाय थानाय जिउआव दा ससियेल मेडियाया जोंनि ओ गेजेराव माने गोबां मोजां मोजां खामानिफोरबो खामानिफोराव माने गोबां हेफाजाब होयो ओरै गोदोनि समाव कमिनि गोदोनि समाव एसेबां कमिनिकेसनफोर खालामनो हायामोन ससियेल मेडिया गैयिनि थाख
औ
ओ ससियेल मेडियानि जुग फैनाय लोगो लोगो गोबां खामानिफ्रानो इजि जाबाय आरो। ओ गोजान गोजाननि खौरांफो फोरखौबो जों थाब थाब मोनसै बिदिनो स्टुदेन्टफोरनि बेलायावनो जेब्लाबो ओ लेखा फराफोरखौबो जों ससियेल मेडियानि गेजेरजों आथिखालाव फ
ओम
आब'आ एसे बुंग्रोदो माने गोदोनि इफ गोदोनिफ्राय लानानै दासिम ससियेल मेडियानि गेजेरजों माबोरै मा मा बोरै माने ओ ससियेल मेडियानि गेजेरजों हेफाजाब मोनदों आरो गोदो ससियेल मेडिया गैयि समाव जों माबायदि थासारिमोन बेफोरखौ एसे फोरमायदो।
अ ओम ससेल मिडिया होननानै बुङोबाथ' गोदोनि समावथ' इफोर ससेल मिडियायाव इफोरबायदि मबेलबो गैयामोन नालाय ससेल मेडियानि माबा मोनसे से जाथाय जाब्लाबो माबा जेबो नुनो मोनामोन आरोना। नुनो मोननाय जायामोन नु दंमोन रिडौ दंमोन रिडिअ ना मा होनो? रेडिअ आनो होनो खोमा बेनि सा सोमोन्दै एसे एनै मिथियोमोन आरो बांसिन होमबाबो दा ससियेल मिडियाआव जा बायदि जों मबाइल खेवबानो नुयो बेबायदि बांसिन मिथियामोन आरो। गोदोनिया माने रेडिअ आवहाय थाइम थालायोमोन आरोना नों निउस खोनास संनोब्लाबो बेसां टाइमाव फैयो बेफोरबायदि नेनानै थानांगौ जायोमोन खिन्थु दाथ' ससियेल मेडियायाव जेखियानो जाया मानो अबेबा माबा मोनसे जादोंब्लाबो सोरबा एक्सिडेन्ट जादोंब्लाबो सोरनिबा इदिनो माबा मोनसे जादोंब्लाबो निउसाव लगालग नुयोसै आरो ना नि जेनेबा नै जाबाय दसेनो निउसाव नुबाय बिदि आरो दानि जुगा बुहुत फाराग दं आरो ना गोदोनि गोदोनि समावथ' जों जोंबो थ' बारा नुबोखायाखै ससियेल मिडिया होननानै बुंङोब्ला गो मबाइलबो इउस खालामामोन आरो इदि ससियेल मिडियाआवथ' मबाइल लाबाबो आरो फिसा फिसौसो लायोमोना मबाइल गिदिरखौथ' बारा इउस खालामखायामोन गोदोनि मानसिफ्रा। बिदिनो बुहुत खममोनना लाय मबाइलफोराबो ओमह दाथ' आथिखालाव ससियेल मिडिया ओंखारनाय लोगो लोगो बुहुद इजि जाबाय नालाय खामानिफोराबो माबा मोनसे मावनो थांबा नों मबेलावनो हायो। जोनखो गोबां नांगौ जाब्लाबो नों मबेइलजोंनो लिरनो हायो। बेफोरबायदि जाबाय आरोना दायो।
औ
फरायनायफोराबोथ' नों मा बायनसान्सनि मालाबा समाव लेखा गैयाबाबो नों सार्स खामनानै नायब्लानो जोंङो मबाइलनि गेजेरजों मिथिनो हायोना आजिखालि। बुहुद इजि होननानै आं सानो आरो। गोदोनि ओमफ्राय दासिमाव बुहुत माबा जाबाय आरो ना डेभलप जाबाय होनजायो। ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासै खौबो जों मिथिनो हायो। आरो बिनि बागै जोङो ला बुंगोन र उम दाथ नै औ औ खोनादोंना दाथ नै जोंनि गासै। सैबो आइजो बा लाइमोन बा सेंग्रा सिख्ला गासैबो बोराइ बुरैयानो मब जोंनि देयाव गुफुरानोयो थायो बेलायथो ना। दसेनो दसेनो मबेल नाय बानो थानो हाया मोननो बादि आरो आजिखालनि मानसिफ्रा। गोदोनि दिनावथ मबाइलखौनो नु- स्रायामोन सिडि टिभिफोर नुनागोदो दाथ सोब बोराय बुरैनि हा? खोनायाखै नामा ओंखाइ।
खोनादों खोनादों खोनादों।
औ दाथ होनदां दाथ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासैखौबो नुजोबोसै फिलिमानो जा मबाइलाव। सिरियालानो जा जेखि निउसखौ सोब नुजोबनो हायोसै होननानै आं सानो आरो आगेया आरो फोरनि सोमोन्दै माबा आरो आंनि‍‌फायबो बांसिन मिथियोबा फोरमायनो हागोन।
औ औ औ
उम
ओ-गोदोनि समाव ससियेल मिडिया गैयै समाव दाथ जोंहा गोबां। प्रब्लेमजों थायोमोन नालाय। कमिउनिकेसनफ्राबो ओ-थाब थाब जालायलाया। बबेबा जायगायाव मा- माबा मोनसे जादोंब्लाबो बेफोरखौ थाब खबर मोना। खौरांफोरखौ थाब थाब मोनलायलाया। सोरबा जाथि खुरमाजों रायलायनोब्लाबो जुदि मबाइलानो गैयामोनब्ला गोजान गोजान जाथि खुरमा थायोना रायलायलायनो हायामोन आरो
औ औ
मेडिया फै नालाय आथिखालावथ' बयनिबो आखायाव थासैयानो गंसे गंसे एन्ड्रइड फना दा एन्ड्रयड फननि गेजेरजों जोङो ससियेल मिडिया ससियेल मिडियाखौ नायनो हायो ससेल मिडिया नि गे गेजेरजों गोबां बाथ्रा मिथिनो हायोसै आरो आथिखालाव खौरां बि खौराङानो जा माबेबा मोनसे गियान सोलोंनोब्लाबो ससेयेल मिडियायाव जों ओ बोबानो मोनसै बे खौरां खौरांफोरखौबो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो बबे खनायाव मा जादों लोगो लोगोनो जों मोनो दा चसेल मिडि यानि गेजेरजों ओ गोबां मानसिफोर दङ बिजिनेस खालामग्रा मानसि मानसिफोर बैसोरबो माने ससियेल मिडिया यानि गेजेरजों गावसोरनि बिजनेफोरखौ माने आ बांसिन प्रफिट खालामनो बांसिन माने फोसावनो दै फोराव बारे सुबिदासिन जाना फैबाय आरो आथिखालाव आथिखालावथ' नुयोसोना ससियेल मिडियायाव माबायदि बिजिनेस खालामो बेजों लोगोसे गोबां क्रियेटरफोर दङ ससियेल मिडियायाव भिडिअ भिडिअसफोर हगारनानै बा कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै रां आरजियो दा बेफोरबायदिबो जा फैबाय बेनिफ्राय ओ गुबुन फारसे थिं ओरैबाय दिबो जायो जोंहा उन्दै उन्दै फरायफुबाय थानाय माखासे लाइमोनफोर बिसोरो माने ओ मा सम सम बेबायदि जायो गोबां मानसिफोर फरायनांगौ टाइम खौ माने ससियेल मिडियायाव थानानै टाइम माने बारहोयो। ओरैनो नांबां जाबां गोनांथि गैयै भिडिअसफोर नायनानै गोनांथि गैयै गेम्सफोरखौ गेलेनानै बिसोर टाइमबो बारहोयो आरो। ससियेल मिडियायाव एकटिभ फ्रेक जानानै गावस सोरनि फरायनांगौ सोरनि खामानि मावनांगौ समफोरखौ बारहोहर हरो गोबां स्टुदेन्ट फोर आथिखालाव बेबायदि दंङ एट्रेक जानाय दा ओ बैफोरबायदि स्टुडेन्टफोरा दाउस ससेल मिडि ए आइ आव खहा जायाजासे माब्रै
औ।
ससियेल मिडियाखौ बाहायोब्ला बैसोरनि थाखाय मोजां जागोन दा बेखौ आब' एसे- फोरमायनो हायो। फोरमायना होदो हायोबा
उम ससियेल मिडिया ना ओम दानि गथ'फोराथ' ना उन्दैनिफ्रायनो मा होनो म मबाइल नायनो गाबो उन्दै उन्दैफ्रानो आरोना गिदिरखौथ' मा होननो उन्दै उन्दै बिनानाव जेनेबा बिमा बिफानिबो दायथ आरो बियो। बिमा बिफाया सानो मा जि जेब्ला दुस्थ खामबाय थायो जायो ना गथ'फ्रा अब्ला बिमा बिफाया सानो एसे सान्थि दियैनो दसे जों मबाइलखौनो देखायना होनसै जेन गथ'आ जेबो दुस्थ' बानाया। बा गाबा बिमाखौ जेनेबा असान्थि खालामा इदि साननानै बांसिन बिमा फि नो गथ' उन्दैनिफ्रायनो मबाइलखौ बांसिन बाहायनानै माने देखायनानै होनानै बिदि होनाय देखायना होनानैबो बिमा बिफाया एसे गोरोन्थि खौ मावो होन्नानै आं सानो आरो जेनेबा गथ'फ्राथ' मबेल देख खायबाय जेला बिस्रानथ'। सानसे नुदावबा सानफ्राम बो नायनो लुगैयोना। बेबायदिनो आरोना दानि जुगाव आं बांसिन नुनो मोनदो आरोना। जेनेबा। औ ओन्दैनिफायनो इदिनो हमनानै ला ओन्दै गथ'फोरनिफायनो हमनानै ला आरोना। फुथुला सुथुला इफोरबायदि नायै नायै एसे एनै देरलांनाय गथ'फ्राबो क्लास वान थ्रि जानाय फ्राबो मबेलजोंनो थायो। अख्राज जालांबाय माने बिबाबो मोना बिमाफ्रा। ओन्दैयाव होदावबाय दाथ' बिबा अबाव होगोनस सोरो आरोथ' गिदिरफ्रानो नायो ओ ओन्दैफ्राबोथ' नायनो लुबैयोना। बिनि बायदिबाथ' ससे सेल मिडियानिफाय गोजानाव थाजानो लुगैबा बिमा बि फायाबो एसे साब'धान थानांगौ आरो आंनि थाखायबा माने बिमा बिफाया होदावाबा देखायदावाबा बिमा बिफाया नायना नै देखायाब्ला। फिसायाथ' बि दि रोंनाय नङामोन। बे मोनसे आरो ना। आंनि थाखाय सोंथि फैयो आरो। आरो नं खागौ आजि खालिनि गथ' फ्रा बुहुद मबाइलजोंनो थायो उन्दैनिफ्रायनो थायो आरो। आरो टाउन स हरफोरावथ' गथ'फोरखौ स्कुलनिफ्राय फैनानैनो बिमाफ्रा मबाइल देखायनानै दोनदों बांसिन माने बे सिनाथ' गेलेनोबो जोंनि गावलियाफोरबायायदि जायगा गैया। बेनिखायनो दैलिग मबाइलावनो थानायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो हायोब्ला जेनेबा बिमा बिफायाबो गथ'फोरखौ मबाइलनिफ्राय ससियेल मिडियानिफ्राय एसे गोजानाव दोननांगौ आरो आंनि बा। उम आरोथ' बेनिफ्रायथ' आं बारा मिथिला आगै नों बुंदो। आरो जाखिनि मिथियो बिखौ
ओं ओरैनो ओ स'सेल मिडियाया जोंनि सोलिबाय थानाय ओ दा जाखिनि आ सोलिबाय थानाय जिउ बेयावथ' आजिखालि माने गोबां गोनांथि जानानै फैबाय दा फारसे थिं आ जा स्टुडेन्टफोर जायफोर फरायफुबाय थानाय बैसोरबो खायसे सम लानानै गोबां टाइमफोर बेखार ससियेल मिडिया नायनानै टाइमफोरखौ बेखार खालामो आरो। बेफोर माने गाज्रि हुदा ओमफ्राय बैसोर गाव सोरखौनो साननांगोन जे जे ससियेल मिडियायाव बेखार बुस्थुफोरखौ नायालासिनो माबेबा मोनसे गियान गोनां भिडिअसफोर बा इम्परटेन्ट आ माने आपडेटस-आपडेटसफोरखौ नायजायो ओ माने मोजां मोजां गियान गोनां इनफरमेटिभ भिडिअ'स